औ
औ नोंथाङा फ्रि दं ना
औ फ्रियानो
औ अबोब्ला नोंथांजों आं दसे सम सावरायनो हागोन ना?
जागोन हायो।
औ अब्ला जोङो ओ बर'फोरा ओ दा मा मा आबा बाद मावो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा बर'फ्रा जुदि ओ बेफोरखौ नों खोन्थानो हागोन नामा एसे?
बर'फोरनि आबादनि बारै बुंनो थाङोबा बांसिनानो जोङो दा गामिफोराव थानाय फोराथ' फार्मार्स गोजायानो खेथि खालामनानै जायो आरो सोरबाफोर जाहैबाय जायहा बिजनेसाव इन्ट्रेस्ट दङ बेफोरो फाराग एरि खुलिनानै जायो अमा फार्मनो दाउ फार्मनो ओमफ्राय जायफोरा सहराव थानाय जायो टाउन एरियायाव थानाय जायो बिसोरथ' साख्रि मावग्रा मानसिफोर नालायथो साख्रिजोंनो जानाय जाहैबाय
उम
गोदोनि बारै बुंनो थाङोबा गोदोथ' बयबो खेथियावनो जायोमोन जोंनि आमाइ मोनहाबो खेथि खालामनानैनो जायो बेखौनो गावसोरनि जेसे हा दङ बेहायनो माइ एरि माबा
गायनाय फुनायजोंनो जाबाय आरो आरो मैगं एरि गाबागाव न'नि एरियायावनो
आ मा होनो बेफोरखौनो जाबाय आरो नों मा बुंनो सानो बिफोराव
जोंहा बर' आबाद बेखौनो बेखौनो मावगासिनो आरो बर' आबादखौ ओ एकडेमिनि पारमानेन्ट आरो जोङो बेरोखौहाय दा गथ'फोरा बेफोरबायदि गोबां रोखोमनि मैगं आरि गोनांथि नङा होमबा मानसिफोरबो माने आबाद मावनानै इनकाम आरो जिहेथु दा नि एबा बेलेग जाथिफोरनि आबाद मावनायखौ नाय एबा गोबां रोखोम आबाद मावनायखौ नुनो मोनदों जिहेथु जोंहा दा ओमफ्राय फान्जाव गासिबो माने बेफोर आबादखौ आथिखालाव माने माव मावो आरो ओ लाफा लाइ बेफोरबायदि
हेलौ
बहल जिंखा भिनदि मैथा मैथा गोजा बेफोरबायदि जाय अब्ला बैफोरो माबायदि आरजिदों एबा माबायदि आरजिदों हादों नोंथाङा खोनथानो हागोन नामा
बुंफिनो हागोन नामा आं खोनायाखैमोन।
औ ओ नोंथां गिदिर एबा इदि माने ओ गिदिर मावनानै जेनेबा रांखावरि आरजिनायखौ दं नामा होननानै सोंदों आरो आं
अ माने
बेफोरबायदि बिजनेस मावनानै जानो हायोबाथ' मोजां खिन्थु मा होनो दानि जुगाव थ' साख्रियाबो खम जालांबाय थ' बेफोरखौ मावनानै जायाबाबो उफाय गैया जाहैबाय न माथो स' मोनदां मा होनो थाब फिथाइ मोननांगौआबो बिराद खस्थ' बिजनेसाव नों खौ बिराद मेइनटेइन खालामनांगौ जायो जेला बेफोर बिदि गायनाय बा फार्मफोरजों जानायनि थाखाय बिराद मा होनो मोजाङै सामलायनांगौ नायनांगौ जाहैयो आरो बि मुलामफा दङ बे बिजने एर नों जुदि कास्ट कासटमारखौ एट्रेक्ट खालामनो हायोबा नोंनि बिजनेसाव आरो जुदि नों दानि जुगाव नों नोंनि बिजनेस खौ गिदिर खालामनो सानोबा ओ एडभार्टाइजमेन्ट थायो फेसबुक दं इन्सटाग्राम दं मानसिफोरा बिराद फेसबुक नायो जोंनि बिमाोनहानो होन बिस बिसोरनो फेसबुक नायै नायै बुस्थुफोरखौ मिथिनानै मावनो थाखाय लायो आरो। जेरै दा जोंनि बिमाया फेसबुकफोराव नुनानै मानसिफोरनि फ्राय सोलोंनानै बिल्डिंनि सात गोजौआव मैगं एरि बे फिसा फिसा बक्स बेफोराव मैगं एरि गायो आरो।